नोंथां
अ मोजां। मा खालामदो?
ज'ना दों ओरनो।
नंगो नामा?
खामानि सामानि मावाखै नामा?
खामानि मावनो हथ'वाखैलै। खामानि मावनो सानदोंमोन। हारसिं मावनो हाया ना।
खा थांगोन ना खामानि मावनो ओरैनोसो बेखारसो गोलैना दङ आङो।
औ। नंगौ नामा होनबा दा बेलासि आं नोंखौ लिंनो थांगोन दे।
अ फायबानो जाबाय। गारि लाना फैबानो जाबाय।
जागोन दे ओइ हन्दा खालामनांगोन हन्दा सिथिखो। जागोन जाया?
ओम ओमफ्राय दा दै दैलाय जोबखांबा खामानि सामानि माव
मावगोन हो?
दिल्लीफोराव खामानि मावनो थांनो नामा?
थां जायो।
थांनो दिल्लीफोराव खामानि मावनो?
थाङो दे लिंहरबानो जाबाय।
हा
नोंसोर गामिनि सोरबाफोर थांदो नामा?
थांनाया थांदो। दाख्लै बावैसो फैदोंलै बेबो बहुद गोबाव थांनानै है जोंहानि खा न खाथिनिनो आदा थांनो हायो दानो थांथ'नाय नङा
औ खिथागोन दे सानैबो थांगोन
अ
मानो
उम
दालाय मा खालामदों खोथिया सोथिया फोआखै नामा
जना दोङो ओरैनो
खोथिया फोआखय
आंलाय म फोनोलै ननि मानसिफ्राबो दर ओम
दुब्लियाव
हाल एवना दोन दो दां आं दुब्लियावनो थाङाना नोंसो मालाय खामानि मावो नोंसो मालाय खामानि मावबाय थायो खोमा आं खामानि सामानि मावाना
औ आंबो बारा बिबदि मावा ब्रा। मुलाबा मुलासै।
जायखिजाया दा थांनो जायाखै होनबा।
औ।
खबर हो आंखोबो।
जागोन दे आं फन खालामगोन दे
अ नाम्बार दंखायोना बे नाम्बारावनो हरबानो जाबाय।
औ जागोन दे दालाय बिदिनो मा खालामदों।
मा खालामनो आरो जना दों ओरैनो बेखार खामानि सामानि गैयाना
अब्लालाय रादासुराफोरथिं फैयाखै मायो
फायनिर' ओंखाम जाखांना फैगोन
नंगौ नामा आं आंबो ओंखाम जाथ'वाखै जानाया।
ज थालिद दङ नामालै फाननो लाङा
थालिथ'थ दंमोन औ दंमोन
बायहा बा
बायनो फाननो हायो नोंनोबा मा थालिद नांगौ दा हा मा होनदों
जाहादि जाहादि
नंगौ नामा
अ ओ नोंसोरबो बेदि फेयो नामा हा बुंदों
है इदि ओरै थालाबायबाय थायोलै खामानि सामानि मोनाखैना दा
अ गुवाहाटीयाव थांदोंमोन खोमा दं गुवाहाटीयाव थांदोंमोन खोमा दं कम्पानियाव
थांनानैथ' फैदों थांनानै दा औ आरोदा जि कम्पानिया मोजां नङानो माबा लालफानि मावनो होनासो बुंलायबाय दं बियो
मा मावनो
हा
मा मावो होनदो
यावसो थांनो नोंलै
अ जानाव फुनो फैनांगौमोन ना मानसि नांगौ जादोंमोन
नंगौ नामा थांगोन दे लिंहरबानो जाबाय
अ आखा बेसे लागोनबा
आ खाय लोगो हिसाबै दस तागा होबानो जागोन दे।
आखाया गिदिर जानांगोन किन्थु।
जागोन दे मा सानदो नोङै जेसां हायो एसां गिदिर बानायगोन।
खोथियाखो बुरजाखोनो फुनांगोन पासस' आखासे
औ
जायो खै बिगासो जोङो हागोन जों लांगोन ना खो-नोंसोरनो
पसिस बिगासो दोङो
बा होमबा जायो।
फसिस बिगानिबा नोंसोरबो फु फुजोबनो हागोन ना हाया
है हायो मा सानदों नोंलै जों खोलाय
खाबासो लाना फाय मानसि
जायो। नोंसोरनिया पाल्लायाव खैआ खै खरै होयो?
जोंना पाल्लायाव सारे आतस'लै।
सारि आतस'?
नों खोथिया फोआखै नामा एबार?
फोदोंमोनलै मोजां जायाखै।
खै पाल्लासो फोदो?
खै पाल्ला माने इमान फोआखैलै पाल्लासेल'सो फोदो।
हाया दोङो पास बिगा थेवबो गायजोबनाय नङा। दांलै माइब्राबो फोनांगोन ना।
फ माइब्रा जानो लिं आंखोबो।
जागोन दे आं लिंहरगोन ना मा सानदों। ओम मा जानो नों माइब्रा ओंखाम थावनि फिथा मा जानो
ओरिनो मा खबर?
ओरैनो दोङो मोजां गेजेरावनो। न'नि हाल सालालाय बोरै सोलिगासिनो?
र' ओरैनो मोजां दंथ'यो।
ओं नंगौ नामा?
खोथियाथिया बुंनो थाङाखै नामा हाजिराफोर खोथिया सोथिया बुंनो थाङाखै हाजिराफोर?
थांदोंमोनलै। दाख्लै थांनो मोन साल्ला फैसाखोनो आखा फुनांगो जि माबायाबो गिदिर जानांगो आखाइयाबो गिदिरावबो इनाव तालाव होयो सोर थाङोनोलै बिदियाव।
उम
जानायबो गैया लोंनायबो बे साबो होया दैबो होया
ए फागजोबालाय सोर फुला बायनो, जोंबो
ओ इखोन्थ'
पाल्ला सिस्टेमसो जोंना पाल्लायाव लादो सारि सातस'ल' उम
औ नोंसोरना थेवबो मिलायदोंब्रा जोंनाथो अयतासारद्राय जादो ब्रा,
उम जाबोरबो साफा खामनो थांदोंमोन दाख्लै हायाव, जाबोर गोजाना उम नोंसानालाय जाबोर गैया,
दोङो मेथखाफोर दोङो ब्रा, दोखो मेथका जादों इ दायसो जायो थाङाब्लानो बारायजोबो ना बिराद रागा जोंनो ओंखारो आं,
उम उम
नोंसानालाय खै बिगासोआव दोङो मेटखायालाय
जोंङाना गोथौआवनो जोलै बांसिन बाकियाव गैया गोथौआव पन्र्दबिगासो मेथका दोंखायो
नंगो नामा
उम ओमफाय बाखिखो
खालाम गासिनो हो
दोङो ओरैनो जनानै
अह खामानि मावनो थांमारगोनब्ला
उम
हा
अह
इदिनो आं ओय एथि बायद र' हांसो नायनो हांसो दोंना मानै
दावना आदारनो फायदो र'
नंगौ नामा एओ हांसो जानो नामा नों
गरम सार दं गरमबा बायोलै
नंनाया नं नंगौ आं थारमाने मोनसे बुथारनाय दोंलै जोंहा गिदिर्रायना जाग' हानाय नङा ओंखायनो सोंदोंमोन नोंखौ
आलासिलिंहरना जाबानो जाबाय
आलासिखौथ' लिंहरदों आलासियाबो माबा फैगोन होनना साथामल' फैबाय हां जा बिदि दुइ केजि गाहाम जाहां जाहां जागहानाय नङाब्रा न'आवबो मानसियानो साथामल' बबाव जानो हानो आबैयाबो गैया आलासि जानो थांदों
उम
आफायाबो गैया खामानि मावनो थांदों आलासि जानो ओइ बङाइगाव आव
उम।
दालाय नोंसानिया दावा खैथासो दं?
दोङो
हा?
दोङो सलिसथास थां थां थां थां थां दे गोजोन्थों।